खोनादों?
ओ मा मावदों?
नै उन्दुबाय आंहा
आयु दानो ओम
ओं उन्दुबाय थाब उन्दुयो जोंहा आटथायावनो ओंखाम जाबाय सारि आठथायावनो उन्दुबाय।
ए जोंहा जिरायला गासि जाखांबाय जाखां नानै नै लामायाव बारसो जागासिनो।
ए मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया बे दालि ओमफ्राय खुसिया भाजा ना बाथोन‌।
ए गोथाव गोथावथारहाय दैबाना जानायनि ना मोनलाबाय थारदों नामा?
ओं दाख्लै हाखर सारदोंमोन बे हाखर सारनायावनो मोनदों।
ए ओम ओमफ्राय खबरा बोरै? औ गायखांबाय
खै बिगा गायो ओरैनो?
बिगायाथ' आथ बिगासो गायो जोंहा आथ बिगा दस बिगासो गायो।
ओम हाजिरा होयोना न'आवनो गायो?
मालायनो गायहैयो सान्दुं आव गायाहाय जोंहा।
औ
नोंसालाय गायखांबाय?
न'निया जोबनानै जोबबाय ओमफ्राय दा मालायनाव दंबाव जा आरो
ए
मालायनिखौ गायखांबाथाय गैला।
ए मालायफ्रा गायखांथ'वाखै आरो ना?
ओहो जोबाखै मालायफ्रा गायगासिनोसो
ए ओ ओमफ्राय माइ गायखांनानैलाय माथो मावगोन ना अबेबा बेरायहै गोन‌ ना सोरनावबा था आलासि जाहैगोन?
आलासि जाहैलाबायसै
ए माबा खबर दंलाय खायो नामा आलासि जाहैगोन होननानै?
दंलायोमोन दंनायाथ' लेंहरगासिनो ओंखायनो गायखांबासो थांसै होननानै थादों।
ए ए ओम
न'खराव साबैसे दङ
जोंहा न'खराव साब्रै जायो साब्रै साबा जायो
फिसालाफोर दं नामा
औ दङ
दा मा खालामो मा क्लासाव फरायो
फरायनाया दासो गोदान हाबजेनदों
ए
मा होनो होनो जो हाबेननाय उन्दुबाय दा
ओ दे फराय मोजाङै खालाम
ए ओम दासो माबा फराय हाबजेननायसो दा जेबो मोनथिथ'वा बोरै फरायनाया बोरै जागोन बोरै माबा आमफाय उन्दैखाय फरिखाबो होनो मोनथ'वाखै ओमफ्राय फरिखा होनानै नाम्बारफोर नुबासो नाम्बारफोरावसो मोनथियोना हानाय हायिखौ आमफाय दा बेसि उन्दैखाय फरिखाखौनो होनो मोनथ'वाखै आरो
ए
नोंसिनालाय साबेसे
जोंहाबो गासै सयजन जायो फिसाजो फिसाजाला फिसाजोआ दा क्लास नाइनाव फरायो औ फरायो क्लास नाइनाव फरायो उन्दैया क्लास टु
ए दालाय उन्दुबाय इसो
उन्दु बिसोर उन्दुजोबबाय आं हारसिंसो दङ थांबाय उन्दुनो खारलांजोबबाय
आमफय मोजां गासिबो दै बानायाथ' जोंनिथिं जादों अबेबा अबेबा गिदिर गिदिर दैबाना जाथारदोंनो ओमफाय जोंनि जायगायाव एसे बोरि जायगा आरो ओमफाय दैबाना बारा जास'वा जोंथिंजाय ओमफाय एसे बेलेग जोंनि साइडथिंजाय जादोंनो जि गिदिर गिदिर दै देर माइ बिदि होननानै खोनादों जोङो
अ ओम
नोंसिनिथिंलाय जादों नामा दैबाना
खोनादोंसो आंबो नुवाखै बिदिनो लामा खुरखादोंनो अबेबा अबेबा बिदिनो माइ गायनो गोनांफोरखौ खोथियाफोर गोजावलांलाबायनाय खोनालाबायदों
ए ओम नोंसा जेनथेन माइ गायखांगबाय आरोना
औ जोंहा गायखांगबाय
ए
ओमफाय दालाय माथो खालामनानै दं
दायो नै उनदुनानैसो ओरैनो दंलाबायो मा होनो मबाइलफोर नायलाबाय थादोंमोन आङो
ओ
ओमफाय नोंसालाय खैथायाव उन्दुयो खैथासोआव उन्दुयो नोंस्रा
दायो दस्था सार दस्थायाव उन्दुगोन। ए दस्था सारे दस्थासोआव उन्दुगोन दा?
उम आरो थाब सिखारनांगौ माइ गायहैनांगौ मालायफोरनाव।
ए ए ए ए
दा माइ गायबाय थानायनि माबाथार ना?
औ दा उम बयनावबो। मोनो गुरबानो मोनो एकदम बोथिया ना
ए
उम
उम ओरैनो दा मा मा मैगं दं?
मा होनो नाफोर मोनबाथाय
नाफोर मोनबाथाय एकदम
ट्रेनानो बेलथायबाय
ट्रेनानो बेलथायबाय दोनसै देनां मेसेङाव जानो बेफोरखौनो फोरानलाबायनानै
आंजों रायलायबासो दाबल दाबल खोनादों आं। आं लाउदाव होआखै
ए ओं ओमफ्राय बोरैबा रायजलायनायखौ आं खोनाफैदों
जेबो डाबल खोनायाखै आं ओरैनो दा मा मा मैगं दं बिसोरनावलाय?
ए ओमफ्राय मानोबा बिदि खोनादोंथाय।
थावार नाङाखैदां नोंनाव।
ओमफ्राय मा मा मैगं मोनजायो दालाय ए
जों हनै हाग्रानि मैगं जायो थास' बिबार थास' आथिं मैथा बांगाल थास' बिबार थास' आथिं जागासिबो होनदां दामानि
दानो आंनासो जाखोन ना नोंसिनासो जोखोथाय
ए थास' आथिं थास बिबार जायो दा।
खोनायाखै? खोनायाखै दाबो?
अ
आंथ' खोनफैगासिनो नोंनि
ओ।
खोनायाखै
ओं ओं ओं
एबार खोनाबाय
ओं ओं खोनाबाय खोनाबाय खोनागासिनो